नोंथा हेल' नोंथां औ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों औ-औ।
दे आं नोंथांजों दसे सम रायलायना कल खालामदों नोंथां सम दंना?
दङ नोंथां सम दङ। सावरायजागोन दे।
दे होमबा जोंहा दिनै बर'नि दामग्रा आगजुनि सोमोन्दै सावरायनोसै नोंथां नै।
औ औ नोंथां सावरायजागोन दे
दा आंनो जागायनोसै दाथ' जोंहा दामग्रा आगजु होनना बुंङोब्ला बर'नि गेजेरावहाय गुबैहाय दङ जोंहा खाम सिफुं सेरजा जथा जाबस्रिं ओ बेफोरनो
औ
दा दानि समावहाय जों नुनो मोनो जे जोंनि बर' ओनसोलाव एबा जोंनि गामियारिफ्रा बेफोरखौ गोबां खम बाहायसै खारन दानि समावहाय गोनोखोयारि मु मुगाजों गोरोबनानै एबा समजों गोरोबनानै सुबुंफ्रा गोदान-गोदान दामग्रा फेग्राखौ बोजोबबाय नाथाय जोङो जोंनि ओ दामग्रा आगजु हिसाबैथ' दासिमबो खाम सिफुं जोङो बोजबनानै दं गाराखै नालाय
औ नोंथां।
खालामनांगौब्ला जों मा खालामनांगोन जे गामि गामि मावबादा मावनाय जेरैहाय दामनाय फोरोंनाय ओ गामि गामि थांनानै बिनि सोमोन्दै गियान होनाय अब्लासो गामिनि सुबुंफोरा बिनि सायाव इन्टारेस्ट जागोन आरो सोलोंनो गोसो जागोन आरो जेब्ला सोलोंगोन सोलोंब्लासो बेबो ओ थांनानै थागोन आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि सोलियो नोंथां दामग्रा देग्राया
जोंनि ओनसोलाव दामग्रा देग्रा होननानै बुङोब्ला एसे थिगानो सोलियो माने ट्रेनदा सोलिबोबाय थादों गोदो माबायदिमोन दाबो बेबायदिनो जोंहा जेरैबायदि जोंहा खाम सेरजा सिफुं जथा जाबस्रिं
बेफोर जोंहा गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम बाहायबोजाबाय थानायखौ जों आं नुनो मोनबोदों आरो
औ नोंथां औ
औ माने जोंहा बेफोर खामफोरखौ सिफुंफोरखौ दामोब्ला माने ओरैबायदि मोजां खोनायो बर' गामियाव गय खान्थाल थाइजौ सारि सारि ग्रोम बर' गामियाव माने खाम सेरजा सिफुंनि रिंखांनायखौ जों खोनायोब्ला माने गोसोआनो थानो सुखुवा माने ओरैबायदि मोनो जे थांनानै एसे आंबो रंजाहैफानो नामा बा थांनानै आंबो इसे दामफाहैैनो नामा माने बेबायदि मोनो आरो गोसोखौ ओरैबायदि मोनो माने माबा मोनसे गोसोआव दुखु-दाहा दंब्लाबो माने बबेबा खनाथिं खारनानै थाहैथ'यो माने बे दुखु-दाहाफ्रा
औ थारैनो बे जोंनि सेरजानि देंखो नोंथांआथ' सानदो सानदोबादियाव खोनादों जानांगौ फराय मोनदों
खोनादों नोंथां
औ बे दा बिथाङाबो औ सेरजानि थाखायनो मुंदांखामोन दा बेबायदिनो गोदोनि समाव बिथांमोना गावनि दुखु दाहाखौ फोरमायनो थाखाय देंखोनि गेजेरजों जेरै सिफुं दामगिरिया मोजां सिफुं दामनानै गावनि देंखो एबा गोसोनि दुखु-दाहाखौ गोजोननायखौ फोरमायबाय सोरबा सेरजा दामगिरिया गावनि गोसोनि रंजानायखौ गावनि गोसो दुखुखौ सेरजानि देंखोनि गेजेरजों फोरमायबाय खाम दामगिरिया बेबायदिनो खाम दामबाय दा बेबायदि सोलियोमोन आरो आरो जोंनि जेरै बर'नि गुबै धोरोम बाथौ दा बेवहायबो जोङो खाम सिफुं सेरजा बेजोंनो दामो आरो जोंनि बर'नि जे आगु फोरबो बैसागु बेयावबो जोंहा खाम सिफुं सेरजा जोंनो दामनानै बोसोर गोदानखौ बरायो लोगोसेनो ओ दा खिन्थु जों सोलायनाय नुबोबाय जेरै दानि समावहाय जोंनि इयुन जोलैफोरा खाम सिफुं सेरजाखौ गारनानै गोदान मुगाजों गोरोबनानै बिसोर देक्स ओ दामनानैसो दानिया बोसोर गोदानखौ बरायो आरो दा नोंथांमोन
जोंनि ओनसोलाव माने बै ओ गोदान मुगाजों बा जेरैबायदि साउन्ड बक्स सिस्टेम दामनानै बा बिदिनो बक्सफोराव मेथाइ दामनानै बा केसेटआव दामनानै बेफोरबादिखौ आं बारा नुनो मोनबोआखै बा नुनो मोनाखै माने जोंनि ओनसोलाव गोदो गोदायनिफ्रायनो माने आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो खाम सेरजा जथा जाबस्रिं गरखा बैफोरखौ लानानै जोंहा गामि गामि रंजानाय बा मागिनाय बैफोरखौ नुनो मोनबोदों, आरो लोगोसे आथिखालावबो बेजोंनो रंजाबोबाय थानायखौ बा बेजोंनो गामि गामि न'खर न'खर मागिनायखौ नुनो मोनबोदों, माने मोजां नांदों आरो बै ट्रेनखौ जों लाखिबोदों जोंनि ओनसोलाव,
थारै नोंथां
औ दा जोंहा औ
खिन्थु जोंहा दा खायसे गामिफ्राव खायसे ओनसोलफ्राव बेफोर खम जालांबाय खिन्थु जोङो नागारनो नाङा जोंनि हारिनि सिनायथिया बेवहायनो दङ जोंहा राव गैयाब्ला हारिमु गैयाब्ला, जों माखौ सिनायथि होनो जेनेबा हमनानै ला गुबुन ओनसोलनिफ्राय जोंनि गामियारि ओनसोलाव सोरबा दावबायारिया फैबाय सोंबाय जे नोंसोरनि बर' हारियाव मा दङ दामग्रा आगजु हिसाबै अब्ला जों जे जोंनियाव बे दङ खाम दङ खामखौ जों ओरै बानाय जोंहा दङ सेरजा, जोंहा दङ सिफुं जायखौ जोङो औवा बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो। खिन्थु जोङो जुदि बिथांमोननो जेरै जाय दानि गोदान समाव, गोदान मुगायाव गिटार दङ, एबा बायदि दामग्रा दङ बेखौ जों खोन्थायोब्ला बिथांमोना सानगोन जे औ बेबायदि जोंनावबो दङ जोंबो दामोन अब्ला जों जेब्ला जोंनि दामग्रा आग खोनथिगोन जोंनियाव बेबायदि दङ बिथांमोना सानगोन जे औ बिथांमोननि दामग्रा देग्राया जोंनि बिथांमोनहा जोंनिसाय बेबायदि दामो दा बेफोरबायदिखौ जोङो, मोननो हागोन आरो जुदि जों फोथांना दोनोब्ला सानसे समावब्लाबो नोंथाङ मा बुङो बेनि सोमोन्दै?
नोंथाङा होननाय बायदिनो आंनिब्लाबो माने जोंहा बर' हारिनि गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय जोंहा खाम सेरजा जथा जाबस्रिंफोरखौ जोङो दिनै, फोथांनानै लाखियोबा गुबुन हारिनि सिगाङाव बा बुहुमाव थानाय गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनो जोंहा माने बर'नि मोनसे मोनसे दामग्रा देग्रा आगजु दङमोन। होननानै जोंहा माने जेबो फोरमान होनो हानाय माने रोखा जेबो थि नेरसोन थाहैनाय नङा।
औ औ।
बिनि थाखायनो जोङो बैफोरखौ बा जोङो फोथांना लाखिनांगोन दा माबोरै फोथांना लाखि बांसिनो होननानै बुङोबा दहाय नोंथाङा होननाय बायदिनो गामि गामि बा बबेबा मोनसे ओ ओनसोलाव बा बबेबा गलाफोराव बा अबबा एसे थिनियालिफोराव जोङो बैफोर मा दामनाय देनायफोरनि थाखाय मोनसे मा सोलों सो खालि औ बा मावबादा माने खुलिनानै माने फोरोंनो हायो दानि गोदान, बा नै दानि जेनेरेसनफोरखौ, अब्लासो मा जोंहा बैफोरो थांनानै थागोन नङाब्ला मोनसे समाव मा बेफोरखौ जोङो दामनानै देनानै, फोरोंनानै गालाङाब्ला मा बैसोरो बा दानि गोदान ओ जेनेरेसनफोरा मा दामनोनो जे फोरोंनाय नङा माने मा ओरैनो स'नि थाखाय दोननो हागोन नाथाय मा, दामनानै बा सिफुंफोरखौ आराम, सुनानै मोजाङै माने गुबुन बा सोरबा सुबुंफोरनो माने फोरमायथिनानै होनो हानाय नङा आरो।
औ थारै नोंथाङा बुंनाया स'नि थाखायनो बे मिउजियामाव दोननाय। माने, जों फोरोंना गालाबा दंमोन होननाय रावा मोनसे समाव जाहैगोन आरो। ओ बे मोन सोदोबखौ जोङो खोमानोब्ला जोङो गामि गामि जेरै सोलोंथाइजों लोगोसे, सम मोनोब्ला बेलासि समफोराव फुं समफोराव बेफोरखौ फोरोङोब्ला दाथ' जोङो न नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव खेराइ हान्जायाबो गोबां गोमालांबाय जेरै बिफां लाइफांफोरा गोमालांदों बेबायदिनो खेराइ हान्जाफोराव गोमालांदों दा खेराइहान्जा दा गोमानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो सोलोंना लानो रोङााखै बा जोंनि सायाव जोंहा इन्टारेस्ट जों देखायाखै दा इन्टारेस्ट लाबोनोबा जोङो गथ'फोरखौ बिनि सोमोन्दै गियान होननांगोन दामनानै जों मा जायो? दामनायजों लोगोसेथ' देहायाबो जोंहा, ओ जिउ सोलेर गोजोन्नाय मोनो होननायखौ नोंथाङा मिथिखागौ।
ओम।
फारसेथिं आरो नों दाबाने इनकामखौ खालामनो हायो। दानि समावथ' नों जेरैबो जिमावो ससियेल मिडियायाव हगारनानै जेब्लानो
औ,।
भिडिअ'आ निस्सय भाइरेलबो जानो हांगौ बेफोरबायदि माखासे माने खामानिफोर थायो आरो।
औ।
दा बेफोरबायदिनो एसे बुंदो नोंथांआबो।
ग औ नोंथाङा जोंहा खाम सेरजा सिफुंफोरखौ जोंहा दामनानै माने बेबायदि बिदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो, ओ फोसावनानै दोननो हायो। जायनि जाहोनाव माने जोंहा, बैफोरनि ओ माखासे, बा बेनि देंखोफोरखौथ' जोङो लिरनानै दोननो हाया नालाय बा लिरनानै दोनोब्लाबो बै बे बै जाय, एक्सपार्ट माने दामनो गोरों बैसोरो माने, माबोरै बा बबे थालाव बा बबे सुरजों दामो, बैफोरखौ माने एसे रेकर्डिं खालामनानै, बा ससियेल मिडियाायाव हगारनानै दोनोब्ला, जोंहा माने बैफोरखौ खोनासंनानै माने एसे सोलोंनो हानायनि मोनसे, लामा थायो आरो,
औ औ थारैनो
औ जायफोरा एसे दामनो गोरों, बैसोरखौ दामहोनानै एसे जा जाय ओ एसे, एक्सपार्ट भिडिअ' खालामनानै बा रेकर्ड खालामनानै, फोसावनानै दोननो हायो आरो आंनि नुनायाव,।
औ बियो थारैनो मोजां आइडिया नोंथां जोङो
औ।
मावनो नांगोन आ जोंहाथ' नै नोंथां समाबो जानानै फैबाय। आाय गोजोननाय मोनदों नोंथां ओ बा आंनो नोंथाङा आनो जिखिनि थानयाानो बायान बेखौ लाबाय आरो नोंथांनोबो आं माखासे खोथाखौ फोरमायबाय। सानैजों जोङो सावराय लायबाय नोंथां बिदिब्ला मा होनना बुङो जोङो उननि समफोराव सम मोनोब्ला सावरायजाबावगोन नामा नोंथां ना मा होनो?
औ नोंथां औ औ
बेबायदिनो सम लानानै मोनसे मोनसे आयदानि सायाव सावरायसै ना नोंथां।
दे -दे जागोन दे।